खोदोंना नों थां?
औ नोंथां खोनादों।नोंथांनिसिम फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
बावहर फिनबाय
औ औ आङो नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ सावरायजायो नोंथां औ दङ नोंथां आं फ्रियानो दासान्दि।
औ औ औ ।ओ बिदिब्ला ओ जोङो बेरेमोदैनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ जायो दे नोंथां।
बेरे मोदैनि सायाव एसे सावरायलायनि। बिदिब्ला नोंथाङा बेरेमोदैनि सायाव एसे फोरमायनानै होग्रोगोन नामा आंनि सिगाङाव
औ औ आङो बेरेमोदैनि बागै नोंथांनो बुंनोसै। दाइरेकथ' जोंना बेरायेमोदै दाइरेक ओंखार खारा। जेनेबा जों मौ बेरिफोरखौ फिसिनानैसो जोङो बेरे मोदैखौ ओ दिहुननो हायो जेनेबा
औ औ।
बिबारफोरनि फ्राय माने कालेकसन खालामनानै जायखौ बुङो जों नेक्टार। बिबारनि रोसि आरो जेनेबा बिबारनि बिदै बे बिबारनि बिदैफोर खौ मौफोरा माने थुब्रायना लाबोयो आरो जेन बा थुब्रायना लाबोनानै बेखौ जेनेबा गावनि बासायाव जानो थाखाय दोनो। बे जानो थाखाय दोननाय बे जिरादानो जाबाय बेरेमोदै। ओ जोङो बेरेमोदैनि बाग गै बुङोब्ला जों गिबियावनो मौनि बाग गै जों बुंग्रोनांगोन। ओ जोंनि बुहुमाव ओ ओरैबायदि मोनसे माने थुलुंगाथाव माने खामानि मावग्रा होनबा ओ जोंनियाव मौआनो आरो। जोंनि बे बुहुम बिखायाव ओ जिमान खिनि फिथाइ साम थाइ बा मैगं थाइगं फोर जोङो मोनजायो। बेनि पलिनिसोन जायखौ जोङो हायना गुन्द्रा नांनाय होनना बुङो। पलिनिसोननि खामानिखो ओ बे मौ बेरेया मावजोबो आरो। दाइनजि जौखोन्दो मावो आरो जेनेबा।
औ औ औ।
ओ दाइनजि जौखोन्दो बे मौ बेरेयानो मावो जिहेथु ओ माखासे खामानिखो मौ बेरेनिफ्रायनो जोङो थुलुंगा मोनो होननानै जों बुंनांगोन आरो जेनेबा। ओ जोङो मोनसे बाथ्राखो गिबियावनो बुंनांगोन आलबार्ट आनस्टाइना बुंदोंमोन आरो जेनेबा। बे बाथ्राया जों बुंनाय नङा बिथां गेदेमाया बुंनाय। बुहुमाव थारमाने मौ बेरिया जोबलाङोब्ला बुहुमा थारमाने ब्रै बोसो सोरनि थाखायल' ओ थांनानै थागोन आरो। ब्रै बोसोरावनो जोबलांगोन आरो मौबेरिया जुदि बे बुहुमनि फ्राय गैया जालाङोब्ला नोंथां।
औ औ।
जेन बा माबायदि जोबलांगोन जों बेखौ बुंनो हायो। मौबेरैआ जेब्ला थाया थानाय नङा जोंनि बे बुहुम बिखायाव अब्लेनो नाय नङा बिबाराव बिबारफोराव फिथाइ थायनाय नङा बिबार बारोब्लाबो बेबायदिनो जों माखासे बे आबादफोरखौ जों मोननाय नङा। बेबायदि आरो बेनिखायनो जों मरे खौ गोनांथिथारो आरो जेनेबा।
औ औ दा नोंथाङा ओ जेरेखम मौ बेरेनि सायाव फोरमायनानै होबाय नोंथाङा गिबियाव माने मौबरेनि सायाव खामानि मावफेरदोंमोन नामा बा मबरेनि फालांगिफोर खालामफेरदोंमोन नामा नोंथाङा गिबियाव?
औ औ आङो मौबेरेनि खामानि मावनाया मथा मथि आङो दिनैसिमहालागै बाद' बोसोर जाबाय आरो जेनेबा।
द' बोसोर जाबाय अ औ बिदिब्ला नोंथाङा दासिमबो दासिमबो मौ बेरायनो फालांगि खालामबाय दं नामा?
आं फालांगि दाबो खालामो माने माने गिदिर फालांगि खालामनो हायाखैबबाबो माने आंनियाव जि नैजि दा बक्सखौ आंनो दा ओ सामलायो आरो जेनेबा। बिनिफ्राय आङो बोसोराव नङाबा ओरैनो गु जि रोजासो आं रां खामायनो हायो आरो माब्लाबा समाव। माब्लाबा समाव आरो खम जायो। माने खोब खमब्लाबो आङो ब्रै रोजा थाम रोजाया थारमाने आंनिया फैयो आरो जेनेबा बे मौबेरे फिसिनाया थारमाने पार्ट टाइमसो जिहेतु
औ औ औ औ
बेनि अनगायै बेलेग खामानि मावनानै सोलियो खिन्थु मौ बेरेखौ जोङो ओ बिजनेसाव लायाखैब्लाबो माने बुहुम बिखायाव जों थांनानै थानो थाखाय माने मौनि गोनांथिखौ जों मिन्थिनानै बे खामानि मावनाय जादों आरो।
औ थिगानो दङ थिगानो दङ दा बे समाव आङो नोंथांनिसिम फंसे बा थ्राखौ सोंनो लुबैबावदों जेनिबा दा मौ बेरेखौ ओ सासे ओ जेनेबा ओरैनो बेखार थानाय सुबुङा फालांगि हिसाबै खालामजायो नामा? बा मा बेखौ फालांगि हिसाबै ला जाया जेनबा बा मौ फिसिनानै बा मौ बेरेनि फालांगि खालामनानै मोनसे नखरखौ दैदेननो हानाय माबाफोर राहा दङ नामा?
दङ नोंथां दङ दङ माने जोंनि बुहुम बिखायाव ओ जोंनो ओ माखासे मौ बेरेफोर दङ जेनेबा बिनि गेजेराव जोङो जों फिसिनाया माने एपि सेरेना होनना बुङो आरो माने बे ओ इण्डियान बि जायखौबो जों भारत हारिमु नाथाय सोनाबारि मुं मोनसे दं आरो जेनेबा ए मिलिफेरा होननाय मिलिफेरा होननाय जाथोनि बे मौखो फिसियोब्ला थारमाने माने बोसोरै बोसोरै थार माने नोंथाङा बे बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो। जेनेबा आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो बेबाय बि मौखौ लाना फैनानै बे सोनाबारि मुं आरो जेनेबा इटालियान बि होनना बुं जों इटालियान मौ इटालियान हादरफोराव ओ माखासे ओ आबादारिफोरा बेखौ फिसियो जेनेबा
औ औ औ
भारताव जोंनि इण्डियायाव बेखौ दासिम ओ गोबां मानसिया फिसियाखैब्लाबो इसे बिबांनि मानसिया थारमाने फिसिनानै बेखौ फालांगि खालामदों आरो जेनेबा जेरैहाय ओ मोसौ आ जोंना देसि आरो जारसि थायो जेनेबा बेबायदिनो मवनि केथ्र'आवबो जों दा दिसिखौसो फिसिगासिनो जेनेबा बे जारसिखौ फिसिनो हायाखै आरो जोंबो जारसि बायदि मिलिफेरा होनना बुंङो बेखौ बे मिलि फेराखौ फिसिनो गोनां जायोब्ला माने जोंनि जायगायाव सर्स गोबां सर्स नांगौ जायो माने जोंनि इण्डियान बिफोरा सरसा खम सर्सबाबो थांनानै थानो हायो आरो जेनेबा बिसनो बारा आदारनि गोनांथि जाया आरो बै मिलेफोरा होननाया खिन्थु सर्सा बारा नांगौ आदारफोरखौ बारा नांगौ आरो बिथांमोननि माबाया ओ रोसिया थारमाने बिराद थाब जायो आरो माखासे बिबांनि रोसि ओ जगायनो हायो बिसोरो जेनेबा मोव मोसौ देसिया जेनेबा लिटार नै गाइखेर होयोबा जारसिया जि नैजि
जि नैजि होयो अ बेबायदि आरो
बांसिन होयो आरो माने बे मिलिफोरा होननाया आरो बेखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गोनांथि जायो। माने गंसे ट्राक नांगौ जायो आरो बे ट्रागाव दैखां दैखां जेनेबा बेखिनि जायगायाव सर्स गैला बेखिनि जायगा जोंनिया जेनेब्ला बेसरा जोब्बाय ओमफ्राय नेक्स्ट बेलेग मोनसे बागान लेसिु बागान बा बायदिसि बागानफ्राव जों लांनो थाखाय बे गारिखौनो गोनांथि जायो बे समाव जोंनिया ओ गरम बोथोर गरम बोथोराव बे मवा थावरिना थानो हाया। अ जेब्ला अ गुसु जायगाव जेनेबा शिलं घालायबार बायदिसिनाफोराव लांनानै फिसिनो हायो आरो जेनेब बेबायदि हायो आरो। बे बायदि जायगाखौ सोलायथिंबाय माइग्रेट खालामनो गोनां जायो आरो बे मोखौ फिसियोब्ला बे -बे खिन्थु बिराद माने बोसोराव थाम ब्रै लाख थाखा खामायनो हायो आरो जेनेबा जौसे क्लाबानो बे मावजों आरो नाथाय जोंनि बे इ देसि मावजों माने सेरेना मावजों जोङो इसेबां माने हिउस एमाउन्टनि थारमाने बिजनेस जाया आरो। नाथाय जुदि बुरजा बक्स बुर्जा बक्स फिसिनो हायोबा बे मु जोंबो मुलाम्फाफोरखौ बांसिन मोनो आरो जेनेबा
औ दा आङो नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनबाय जेन'बा मआबो गुबुन- गुबुन रोखोमनि था थायो आरो जेन'बा आदसा बेबायदि मावनि फालांगि खालामनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा बेबायदि जि रोखोमै मावनि फालांगि खालाम नांगौ बेफोरनि सायाव माबाफोर ट्रेनिंफोर लादोंमोन नामा नोंथाङा? आरो ट्रेनिं जुदि लादोंमोन बा जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदि माव बेरायनायनि बागै ट्रेनिं होनाय माबाफोर ट्रेनिं सेन्टारफोर दङ नामा बेनि बागै फोरमायना होगोन नामा नोंथाङा?
औ आं ट्रेनिंखौ आइ -आइइ निफ्राय लादोंमोन जेनेबा जायखौ बुङो इण्डियान इन्स्टिटिउट अफ इन्टारप्रेनारशप बे गुवाहाटि लालमाटि थिआव दड़। बे जायगायाव आङो लाहैदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनो मोनसे मोनसे आसु सनिनिफ्राय बे सरखारनिफ्राय जोङो रां अनसुंथाइबो मोनदोंमोन आरो बेबायदि जोङो ट्रेनिं होदोंमोन आरो जोंनि जोंनि
औ- औ- औ -औ -औ- औ -औ।
-नि नामााया प्रधान मन्त्रि बन्द धन जुजुनामोन आरो। बे प्रधानमन्त्रि बन्दधन ज'जनानि गेजेरजों जोङो मोनसे क्लास्टार खुलिनो लादोंमोन । जाय क्लास्टाराव जोंना थामजिटा एस एस सि दङ बे एस एस सि आव खमैबो जि जोन खर एबा थामजौ थामजौसो बर' आइजो लोगो से गुबुन हारिनि आइजोफोर जोङो माखासे माने दाइनजि जौखोन्दोआ बेवहाय एस टि जानांगौ आरो बे एस टि दाइनजि जौखोन्दो थानाय आइजोफोरखो जोङो दिनैसिम माने ट्रेनिं होगासिनो बायदिसि बायदिसिना सेक्टर आरो बेनि गेजेराव मौ मौ फिसिनायनिबो थांखांबाय बेनि अनगायै जों मासरुम थासुम बायदिसि आरो जेनोबा
औ औ औ औ बे बिदिब्ला जोंनि जि एरिया जोंनि जि जायगा बेयावथ' नोङो ओ दाइनजि जौखोन्दोआनो आबाद मावो जेन'बा आबाद मावोब्ला जोङो बोथोर लाना बोथोर आबाद मावो । बै जेने जेनेबा जोङो दा बेसर आबाद मावो बा बायदिसिना ओ फिथाइ सामथाइनि आबाद मावो ओ बिबार बारनाय बायदिसिना आबाद मावो । दा बैफोर आबादनि समफोराव जोंङो जु बिदि मौ बेरेनि फालांगि खालामनो हानायनि ओ सान्स दङ । होननानै आं जेन'बा मोनथिबाय मोनथिबायब्ला बै जोंनि खायसे बेखार थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बैफोर ओ ट्रेनिंखो मोननायनि उनाव मौ बेरे फिसिनायनि जि फालांगि बे फालांगिखौथ' गोरलैनो मावनो हा हागोन होननानै आं जेनेबा सानबाय बेनि बागै नोंथाङा मा बुङो ।
बेखार थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो जा आइजो आइजोआनो जा जोहोलावफोरानो जा जोङो माने मौ खो मौनि मौबेरे फिनायनि ट्रेनिंखौ जों लायो। खिन्थु लास्टाव मा जायो गियो जोंनिया जोजानो गिनाय माबानो गि गिनाय ओरै इचे गेजेराव फैयो आरो जेनेबा नाथाय ओ जोंनि बेसि खेरेना मौवा जोयोब्ला मानसिया थैया? आरो जोंहा लाबसो जायो मुलाम्फासो दङ आरो जेनेबा जायखौ बुङो स्टिं बे स्टिंखौ बे स्टिंखौ जुदि लानो हायोबा माने मौजों जोजानो हायोब्ला नोंथाङा माने साख्रु सुख्रा बेरामनिफ्राय बारग'यो आरो जेनेबा बे मोनसे मुलाम्फा आरो जोंनि। हेबुलि माखासे जों जानायनि बाथ्राखौ बुङाखै आङो जेनेबा मासे मानै माथाम खोब जोजायोबा माबबा ना माखासे जिदा नैजि दा जुदि जोयोब्लाथ' आरो एसे माबा जागोन आरो साइड इफेक्ट जानायनि माबा थायो एलारजि जानायनि माबा थायो।
ओरैनो जेनेबा दा मबेखौ मबरेदथ' जोजानाय जोजा फेरनो मोनाखै ओरैनो जोयोब्ला ओरैनो बिफोरा बहुद खिनि गोबां जायो ना गोबां जाबाबो दसे समनि उनाव माने बि खमायलाङो बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा जेन'बा
औ मुंनि बाथ्राखौ आं जोनायनि बाथ्राखौ बुंसै। जोंनि सेरेना मुवा जोयोब्ला आ खोब थायोब्ला दिनै जेनेबा नोंथाङा स्नि बाजियाव जोब्बाय गाबोन स्नि बाजियाव नोंथांनि माबाया जोबहैगोन आरो बिया
जिनै घन्टा जिनै घन्टा
जिनै घन्टा थागोन आरो जेनेबा एसेबाबो थाहगोन आरो नाथाय ओइ मौनि खेथ्रआव आ जोंनिया नैबे बर्म होननाय दोङो जेनेबा जायखौ जोङो रग्बि बे बरमौजों जोजायोब्ला एसे उसुबिदा आरो जेनेबा बेनि बियाबा बांसिन जायो आरो जोंना खायफा खायफा माने वास धोरोननि माने बेरे सिस्टेमनि माखासे बे हायो बेफोरो ओय जेरै बादि थिंख्लि बेरे होनना जों बुङो बेफोर बेफोरजों थारमाने जोजानो नाङा आरो जेनेबा
औ दे बिदिब्ला जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा आंनो दिनै मोव बेरेनि सायाव गोबां गुवारै ओ बेखेवनानै होबाय आं बुजि मोनबाय ओ मोनथिबाय मोनथिनानै जोबोदखिनि गोजोननाय थाबाय दा जोङो होमबा दिनैनि बे टपिक्सखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां अ थारैनो
औ दे बिदिब्ला उननि समाव आरो नों- नोंथांखौ लोगो मोनबावसिगोन उननि समाव आरो जोङो बेलेग टपिक्स लानानै फैबावसिगोन नामा नोंथां
औ होनथां दे
औ औ दे दे दे बिदिब्ला दे गोजोननाय थाबाय